हेलौ
खोनादों ना नोंथां?
हेलौ खोनादोंना नोंथाङा? दा नोंथाङा मा खामबाय दङ'?
आओमफ्राय दायो ओरैनो दङ'।
औ दा ओरैनो दङब्ला ओ नोंथांजों आङो मोनसे आयदा सावरायनो सानदोंमोन। नोंथाङा सावरायफानो हागोन ना?
हागोन दे।
अ ओ दा जिहेथु दैज्लां बोथोर सोलिगासिनो दङ नङा होम बा नोंथां ओ दा जोङो दैज्लां बोथोराव ओ आबाद मावनाय जायो। माइ आबाद दा बे माइ आबादखो जोङो माबायदि मावो बा मा आगजु बा माजों हालेवनानै आबादखौ मावनाय जायो बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
मावनांगौ गोनांथि जायो जेरै खोथिया फोनो थाखाय जोङो गि बियावनो हालेवनानै लानांगौ गोनां जायो। जोंनो हालेवनो थाखाय जोङो गोदोनि दिनावथ' जोङो मोसौ सौजों हालेवनाय जायो मोसौ मैसोजों हालौवनाय जायोमोन जेरै मैसो मोसौजों हालेवनायाव जोंहा नांगोल होननाय मोनसे दंफांनि बानाय बानाय दंफांनि बानायोमोन माने नांगोल होननायखौ जोंनो नां गौ नांगोलजों जोङो मोसौ मोसौजों जेरै बेखौ मा होनोथाय आंबो बारा मोजाङै मिथिया जाय खिया नांगोलखौ होनानै हालौवनाय जायोमोन आरो औ। बिनि उनाव जोङो जेरै जोंनो आरो माइ गायनायाव नांगौमोन नांगौ जायो मै होननाय। मै मैखौ जोङो औवानि बानायनाय जायो। आरो जोङो मैसायाव जेरै मैखौ मोसौजोंथ' बोगोन नालाय बिनि उनाव जों ओ मो मानसिया मैनि सायाव गाखोना होनांगौ गोनांथि जायोमोन आरो हालौवनायावबो जोङो सासे मान मानसिनि गोनांथि जाखायो मोसौ हालिसेयाव जेरै मानसिया खिथु खिथु थाब माब्लाब थाबफाबासो बे मोसौआ खारगोन नालायथो मोजाङै बिनि थाखाय ओंखायनो दानि जुगावथ' जोङो मोसौजों हालेवनायखौनो नुलिया माने जोंनिथिंथ' मोसौजों हालौवनायखौनो न'खरसेबो मोसौजों हालेवखालियानो टेक्टरजों हालौवो।
ट्रेक्टरजोंसो सालौनायखौ नुयो आरो दानि जुगाव आरो जोंनो
जोंनोथ' खोथिया फोनो थाखाय जोंनो मै माबाथारनांगौ होथारनांगौ जेरै मै होनायखौबो नुनो थांलिया माने गावनो आथिंजों एबा आखाइफोरजों समानै बिलिरनानै एबा साफा खालामनानैसो जों खोथिया फोनायखौ नुनो मोनो।
औ।
जोंनो माइ गायनो थाखाय खोथिया फोनांगौ जेरै जोंखौ जों खोथिया फोनो थाखाय जोङो गिबियावनो माइखौ आराम साफायै खालामनानै माइजलि दोननाय माइखौ जोङो उम एखौ जोङो जावनानै एबा सोमनानै लानांगौ नोङो जेसेबांखिनि फोगोन। एसेबांखिनिखौ जोङो बस्थायाव सोनानै दैयाव सोमनानै लानांगौ गोनांथि जायो। बिनि उनाव जोङो हर हरनै बा हरथाम सोबनायनि उनाव जोङो बे खो ओ। सोमनानै दोननाय माइखौ जोङो बोखांनानै जोङो हायाव हायाव दोननाय जायो जेरै थास' बिलाइफोर एबा बस्थाफोर खोबनानै जोङो बेखौ गाजा खिलि होयो गाजा खिलि होनायनि उनाव जोङो जोङो बे हालेवना दोनखानाय हायाव जोङो बेखौ आरामै फोनानै होयो एबा फोन ना होनाय टाइमावबो जोंहा बोथोरखौ नायनांगौ गोनांथि जायो जेरै अखा हायोब्ला जों खोथिया फैयोब्ला जों जोंहा खोथिया मोजां जाया जमा जमा जाजोबो फुोननायाव बुहुत खस्थ' जायो बिनि थाखाय जोङो बोथोरखौ नायनानै खोथियाखौ फोननाय जायो एबा दानि जुगावथ' जोंहा जोंनिथिंथ' दायो ओ खोथियाखौनो माने मुस्रिनि सायावसो फैयो एबा नेटनि सायाव फोनाय जायो आरो बिनि उनावहाय अखा हागोन होननानै जोङो बेखौ खोबनानै दोनो
औ
बेखौ अखा होगोन होननानै प्लास्टिक गिदिर बिदिनो त्रिपालफोरजों खोबनानै दोनोबा अखा हाबाफोर माने बुथुमा जेबो जाया आरो मुस होनानै जोङो खोथिया फैयोब्ला जोंहा गोबां माने खस्थ' जाया हा फैया खोथिया फुनायाव बेफोरबायदिनो आरो
जोङो माइ गायनो थाखाय जोङो गिबियावनो हालेवनानै लानांगौ खेनथाम खेनथाम हालौनांगौ जोङो जेरै फार्स्टआव जोङो खारायबाय बिनि उनावहाय सेकेण्डआव हालौवनायखौ मा होनोथाय आं बेखौ मिन्थिया सेकेण्ड फार्स्ट हालेवनायाव जोंहा आलिखौ दाननानै लाग्रोजोबनांगौ बिनि उनाव जोङो नेक्स्ट बार हालेवनायाव जोङो आलि आलिखौ नेक्स्ट बार सेकेणड बार हालौवनायाव जोङो आलिखौ खोनांगौ एबा थाम खेनथाम हालौ। खांनायनि उनाव जोङो माइखौ गायनो हायो माइ गायनो थाखाय जोंनो गोबां मानसि नांगौ एबा खोथिया फुनो थाखाय जोंनो गोबां मानसि नांगौ गौ जोंनो जेरै जोंनिथिंथ' गोबां बिदि माइ गायनाय खोथिया फुनाय गाव जों गाव माने जिराखौनो फुलायनायखौनो बांद्रायखौनो नुला बदल गावजों गाव बेफोरबायदि फुलायो गायलायो। आरो आथिखालनि जुगाव जेरै जोङो सासे सानै मानसिजों गायनायखौ नुनो मोनला गोबां मानसि लानानैसो गायनायखौ नुनो मोनो। आरो जोंनो माइ गायनो थाखाय जोंनो दैनि बहुद गोनांथि जोंहा दै गैयाबा माइ गायनो हाया
औ
जोंनो ओ जेरै
खोथियावबो जोङो माने अबेबा हासार गैयि हाफोराव जोंनियावथ' हासार दं र' बुंनो थांला आङो जोंनिखौ बेलेग बिदिनो ओम बोरि हाफोराव हासार गैयै जायगाफोराव जोङो गोबां रासाय-रासायनारि हासार होनाय खौ नुनो मोनो जोङो जेरै इउिया हासार बेफोरबायदिनो गोबां हासार होनायखौ नुनो मोनो खोथिया जौनायनि थाखाय एबा मोजां जानायनि थाखाय बिनि उनाव जोङो माइखौ गायखांनायनि उनावबो जोङो गोबां बिदिनो हाग्रा थैनायनि मुलि हारि होनाय नुयो एमफौ एनला इदि फैनो हायिनि थाखाय जोङो मुलि होनायखौ नुनो मोनो।
आरो जोंनिथिंथ' दायो गोबां माने हासारयाबो जोबनो थांबाय आजि खालिनि दि जुगाव खौथ' मोसौजों हाल एवनाय जाला ना ट्रेक्टर जों हालनायाव जोंहा गोबां एम्फौ एनला जिब जुनार फोरा थैनानै थाङो जेरै जोंनो हासार होयो खानस्रि हारिफोरा जोंनियाव दानिया बहुद खम जाबाय ओम मानोना ट्रेक्टर हालेवनायजों बियो गेब्लेलाङो एबा दानस' जालाङो एबा बे ट्रेक्टर हालेवनायनि थावजोंहाय गोबां जिब जुनारफोरा बिनि ओ थावनि बासनाखौ मोननानै थैयो एबा ना हारिबो जोङो मोननो थांलिया दा दानि जुगाव बारा इसेबां इदिनो ट्रेक्टर हाल ट्रेक्टरजों हालेवनायनि थाखाय जोंथ' गोदो गोदोनि दिनाव गोदोनि दिनाव बुंनो थाङोब्ला गोबां हायाव हासार दंमोन।
औ।
एम्फौ-एनलाफोरनिफ्रायसो हासार जायो नालायथो
औ। दा नोंथां ओ दा ओ जोङो बां सिनानो दा आबाद मावोब्ला ओ जोङो बिदानखौ बा ओ जोलैखो जोङो न'नि न'नि दोनखानाय जोलैखौ बाहायनाय नुयो ना नारसारिनिफ्राय बाहायनाय खौ नुयो?
जोंथ' न'निफ्रायसो बाहायनायखौ नुनो मोनो आंथ'
औ। दा जोङो होमबा औ औ दा जोङो खायसे खायसे ओन सोलाव नुनो मोनो ओ जोंनो जिहेथु जोलै नांगौ बे जोलैखौ जोङो नारसारिनिफ्राय जोङो ओ बायनायखौ नुनो मोना आरो। ओ दानि दिनावथ' ओ जिहेथु ओ खम समनि गेजेरावनो ट्रेक्टरजों गोबां हाल एवनानै आबादखौ मावनाय जायो आरो थाबबो गायनाय जायो। दा बे बेलायाव ओ जोङो बांसिनानो जोङो रासायनारि हासार बाहायनायखौ नुनो मोनो दा ओ खायसे खायसे ओनसोलाव जोङो जिबियारि हासारखौबो बाहायनाय नुयो। दा बे जिबायारि हासार आरो रासायनारि हासार बे मोननैनि बेलायाव जोङो आबाद मावनायाव बबे मोनसे हासारखौ बाहायोब्ला आबादा बांसिन मोजां जायो? बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
जोंहा बुहुत खहा जायो मानोना
जों गावनि गोबोरखि हासार एबा जोङो गोबां इदिनो जेरै बयलार खिनि हासार बेफोरबाय बिदि मोनो नालाय दानि जुगावथ'।बेफोरखौ होनानै माइ गायोब्ला जोङो गोबां मुलाम्फा जायो मा ने एसेबां माबा जाया आरो माने रासायनारि हासार होयोब्ला जोंहा गोबां गावनि देहानि थाखायबो एबा जिब जुनारनि थाखायबो बियो मोनसे खहा जायो।
औ नोंथां दा बेनिफ्राय नोंथां दा जोङो जि दैज्लाङाव आबाद मावो नङा होमबा दा बे आबाद मावनाया जिहेथु माइ आबाद मावनोब्ला गोबां दैनि गोनांथि जायो दा जोङो गोबां दैखौ जोङो बोथोरनि सायाव सोनारनानै गायो ना जोङो सेल' बायदिसिना राहा दंग' दंलानिफ्राय दै थिखांनाय राहाजों आबाद मावो दा बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
जोंनि बिथिंथ' जेरै खोथिया फोनायाव जोंथ' बोथोरखौ नेनानै थाबाय थानो हाया बेनि थाखायनो जों बरिं लगायनानै फुख्रि हारिनिफ्राय जोङो खोथियाखौ फोनानै लाग्रो जायो बिनि उनावहाय जोङो माइ गायनायखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो बांद्राय इसेबां एसेबांखिनिखौ दै बिदि दंग'फोरनिफ्राय लाबोनानै जोंनिथिंथ' दंग'आनो गैया दंग'फोरनि बायदि लाबोनानै गायनायखौ आं नुनो मोनाखै मानोना जोङो बोथोरखौ नेनानैसो जोङो गायनाय जायो जोंनिथिं दायो गोबां अखा हाबाय दं बिनि थाखायनो दायो एसेबां अखा हादों एसेबांनो मानसिफोराबो आथुर आथुरै माइ गायदों
दा बेनिफ्राय नोंथां जोङो दैज्लां बोथोरावल'सो माइ आबाद मावनो हायो ना मेसें बोथोरावबो माइ आबाद मावनो हायो
मेसें बोथोरावबो माइ आबाद मावनो हायो जोंनिखि मावा बेलेग जायगाखि मावो
औ औ दा जोंनि ओनसोलफोराव खायसे खायसे ओनसोलफोराव जोङो मेसें बोथोराव आबाद मावनायखौ नुनो मोनो दा मेसें बोथोराव माइ आबाद आबाद मावोब्ला जोङो बेखौ एरि माइ गायनो होननानै बुङो जोङो मेसें बोथोराव एरि माइखौ गायनाय जायो दा जिहेथु जोंनि ओनसोलाव मेसें बोथोराव अखाया खम जायो नालाय बेखायनो गोबाङानो सेल' बा बरिं गायनानै बा खायसे सेराव थानाय दैमानिफ्राय मेसिननि गेजेरजों दै थिखांनानै आबादखौ मावनाय नुयो जायखौ जोङो इरि माइ गायनाय होनना बुङो आरो खायसे ओनसोलाव जेराव दैज्लां बोथोराव गोबां दै लोमफावनानै थायो बा बोथोरनि अखाजों लोमसावना थायो बेबायदि ओनसोलाव मेसें बोथोराव एरि माइ आबाद मावनाय जायो जिहेथु बे ओनसोलाव गोथौ ओनसोल नालाय बे ओंखायनो बिसोरो मेसें बोथोरावसो इरि माइ आबाद मावनायखौ नुनो मोनो
औ
दा जोङो जिहेथु जोंनि सुबुं अनजिमायाबो बांबाय नालाय बेखायनो जोंनि आदारनि आंखालाबो गोबां जाबाय बेखायनो जोङो मेसें बोथोराव दैज्लां बोथोराव माइ आबाद मावनायनि अनगायैबो दानिया मेसें बोथोराव माइ आबाद इरि माइ गायनायखौ नुनो मोनसै
ओम नोंथां होमबा दायो दोनथ'नोसै खोमादां नोंथांजोंलाय सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय
औ गोजोननाय थाबाय नोंथाङा दसे सम होनायनि थाखाय
औ औ